खोनादोंना औ नोंथां नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन
अ नोंथांनि बे दिनै निजोम बेलासियाव नोंथांजों जेन'बा जों माबाफोर मा होनो जेनेबा आब आबाद मावनायनि सायाव नोंथांजों फंनैसो बिबुंथि लाफिनो सानदोंमोन नोंथां
औ लाखिजागोन नोंथां
दा नोंथाङा माबाफोर आबाद मावनो खायदा आदबफोर रोंगौ नामा नोंथां
औ नंगौ नंगौ आङो जि दाथ' दैज्लांंबोदों सोर नङा होमबा नोंथां दा आंङो जि माइ आबाद बेखौ मावनायनि सिगां आङो जि फोथाराव जोगोनार गायदोंमोन आरो आं बेफोरखौनो नोंथांनो फोरमायना होनसै नामा जागोन ना नोंथां
जागोनोंथांनिखौनो नागिरदों होमबा
औ गिबियाव जोंङो जोगोनारनि आबाद मावनो थाखाय गिबियाव जोंङो जि बुरजा बिबांनि मावनोब्ला आरो बुरजा बिबांनि मावनोब्ला जों गिबियाव हाखौ ट्रेक्टरजों मोजांङै हालेवनानै लाग्रोनांगोन हालेवनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव जे मा बुङो बेखौ गायगोन जायगाखौ मोजां हालेवनानै नों नोंथाङा बेखौ मोथावरि खोनानै लाजोबनांगोन आरो जाहाथे अखाफोर हायोब्ला दैफोर लोमोब्ला नोंथांनि आबादा गाज्रि गाज्रि जायै बदि नोंथाङा बेखौ मोथावरै खोनानै लानो नांगोन आरो नोंथां बिदिनो मोथावरि खोखांनानै लानायनि उनाव नोंथाङा जे नोंथांनि जोलैया मा रोखोमनि जोलै बेखौ नोंथाङा बासिनानै लानो नांगोन आरो नोंथां बिदिनो जोलै बासिखांनायनि उनाव नोंथाङा जि बेगर बे खौ जे आलि खोदोंमोन बे आलि खोनायाव गरफा गरफायै थुनानै होनो नांगोन आरो नोंथां ओ सिरिबाङै एसे गोजान गोजान जानथायाव बांद्राय खाथि खाथि गायोब्ला जोंहा आबादा गाज्रि जायो आरो नों थां बेखायनो जोङो खाथि खाथि गायनानै होनो नांगोन आरो नोंथां ओ बिदिनो ओ जेब्ला गायखांबाय गायखांनानै नोंथाङा बेखौ जिबा सान बा नैजि सानसो नेनो नांगोन आरो अब्लासो बियो मोजाङै गोरलै ओ खिलिबोन हगोनबा उम गाजा बेरबोगोन आरो जि बेगर बियो बेनिफ्राय ओ ओ जेब्ला गाजा बेरो अब्ला नोंथाङा बेखौ मोजाङै जोथोन लानो नांगोन मोसौ बोरमाफोर हाबनो हायि बाय दि बिदिनो उम बेरा बा मुस्रिफोर सोंनानै लानो नांगोन आरो नोंथां ओ बिदिनो उम जोङो जेब्ला बे गाजा बेरो गाजा बेरबोला नोंथाङा मा खालामनांगोन ओ जे बिफां बियो ओ देरनाय बायदि नोंथाङा बेयाव मा खालामनांगोन हासारफोर साननानै होनो नांगोन आरो नोंथां ओ जाहाथे बियो मोजाङै देरबोनो हायो जेब्ला हासार होयो अब्लासो बिफांफोरा मोजां जाबोयो नालाय बेखायनो नोंथाङा बेयाव हासार होनो नांगोन आरो नों नोंथां ओ बिदिनो जोङो ओम गोबां हासार बाहायनो हायो जेरै इउरिया पटास एमअपि बायदि बायदि हासारफोर बाहायनो हायो आरो नोंथां ओ बिनिफ्राय जोंङो जेब्ला बियो देरबोनो हमगोन ओ जेनेबब्ला मानलानो हमगोन जोगोनाराथ मानलायोसो नालाय मा उ एसे थामफु फुटसो मानलानो हमोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन बिनि बिजौखौ खायै खायै होनो नांगोन आरो ओ बेनिफ्राय नोङो बे बिजौखौ फाननानैबो रां खामायनो हागोन आरो नोंथां, जोङो बांसिन मानसिफोरानो बिजौखौ खाया ओम जाउनाव जोंहा, बिफाङा दानाय बारायनो हाया आरो ओ बेखायनो जोङो बिजौखौ खानानै होयोब्ला जोंहा, दानाया बुरजा बारायो आरो जोङो दानाय बुरजा बारायबासो जोङो फिथाइफोरखौबो बांसिन, बिबांनि मोननो हागोन आरो नोंथां जोङो बेखायनो बिजौफोरखौ मोजांङै खायै खायै होनो नांगौ आरो बेखौ जोङो उम बाजारफोराव फाननो लांनो हायो आरो बिदिनो जोङो जोगोनारनिफ्राय ओ बिजौ फाननानैबो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां ओ बिदिनो नोंथाङा जेब्ला बिजौ फानखांनायनि उनाव जेब्ला बिनि दानाया मोजाङै बारायजोबो अब्ला नों आ ओम बिबारखौ बार बारनाय समाव बिबारखौ मोजाङै जोथोन लादो, जेरै उम बिबाराव माखासे एम्फौफोर सुयो बै एम्फौफोर सुनायखौ नोंथाङा मोजाङै, जोथोन लानो थाखाय नोंथाङा ओ ए एम, एम्फौ जि बिबारनि एम्फौ बेफोरनि थाखाय नोंथाङा मोजां मोजां, हासारफोरखौ बा जि एम्फौनि मुलिफोरखौ नोंथाङा होनो नांगोन आरो नोंथां, ओ बिदिनो जोङो जेब्ला, मुलि होयो अब्ला एम्फौफ्रा बानो हाया बेनिफ्राय,
नोंथाङा ओ जेब्ला बियो ओ एम्फौफोर बाय बिबार बारखांनायनि उनाव जेब्ला फिथाइ गोरलै गोरलै रायो अब्ला नोंथाङा, बेखौ मोजाङै जोथोन लानो नांगोन आरो नोंथां बिदिनो जेब्ला ओ फिथाइया देरो बिदिनो सानफा ए फा बियो देरलांबाय थागोन आरो नोंथां जेब्ला देरलांबाय थागोन अब्ला नोंथाङा, बेखौ नेनांसिगौल' आरो रानाय बा मोननायासिमलागै जेब्ला बे फि फिथाया रायोब्ला मोनो अब्ला नोंथाङा बेखौ खानानै बाजारफोराव फाननानै रां आरजिनो हागोन आरो नोंथां ओ रां आरजिनाय होनोब्ला जोंहा आम जि जोगोनार फिथाइ बेखौ जोङो उम नोंनि जायगानि बाजारफोरावबो फाननानै रां खामायनो हागोन आरो नोंथाङा बेखौ, गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो साप्लाय हरनो हागोन आरो नोंथां जेरै जोङो, हाबा सारादु बा बायदि गिदिर गिदिर प्रग्रामफोराव जोङो जोगोनार, ओ फाजाफोर होयोना बेफोराव जोङो बेफोरखौ साप्लााय खालामहरनो हागोन आरो नों, बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो साप्लााय खालाम हरनो हायो आरो नों नोंथां बिदिनो जोङो जोगोनारखौ गोबाव समसिम थिनानैबो दोननो हायो जेरै जोङो, जेनेबा मेसेङाव गायनायखौ जोङो दैज्लांफोराव जानो थाखाय नानै दोननो हागोन मानोना जोगोनारा बिदि, बि सेवलाबायनानै थांग्रा बेसाद नङा बेखायनो जोङो गोबाव, गोबाव थिनानै दोननो हायो आरो नोंथां बिदिनोसै आरो जोगोनारनि आबादा बेजों जोङो रां आरजिनो, हायो होननानै आं बुंनो हायो आरो नोंथां, नोंथाङाबो सम मोनोब्ला बेफोर आबादखौ मावनानै, नायनो हागोन ओरैनो नोंथाङाबो मायबा आबाद मावो नामा?
औ नोंथां दा नोंथाङा, ओ मोजाङैनो फोरमायना होबाय जेन'बा ओ, बे जोगोनार आबादखौ मै मावो दा, आं नोंथांनो जेन'बा जोंनि मेसें बोथोरनि मोनसे जोबोद, मोजां रां खामायनो हाग्रा बा आरजिनो हाग्रा मोनसे आबाद बे आबादखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनसै जायखौ जोङो बेसर आबाद होनो, दा जों बेसर आबादजों जोङो, ओ गोरलैनिफ्रायनो रां खामायनो हायो आरो दा जोंहा बेसर आबादखौ माबारै मावो होमबा, ओ जोङो जोंनो गिबियाव मा नांगौ जेनेबा जोंनो माखासे हासार नांगोन, ओ ओ हासार नांगौ जोंनो हासारा जोंना मोननै रोखोमनि हासारखौ जों लानांगौ। दा जोंहा गिबियाव जोंनाव जोङो जोंनि न'आवनो मोनखानाय माखासे हासारफोर दङ। जाय हासारफोरा जोंनो जोंनि न'आवनो थायो जेनेबा मोसौ खि बोरमाखि। बेबो मोनसे जोबोर मोजां हासार होन दा बेजोंल' जाया जोंना आजिखालि जोंनि हाफोरा ओ माखासे ओ सान्दुं अखा बेफोरनि थिग नङैनि जाहोनाव जोंनि हाफोरा माबा जाबाय जेन'बा, हासारनि बांसिन गोनांथि जाबाय बेनिखायनो जों माखासे रासायनारि हासारखौबो लादेरनांगौ, दा जोङो गिबियाव हाखौ ट्रेक्टरजों मोजाङै हालेवना लानांगौ, हालेवनानै जोंङ बेयाव माखासे हासारफोरखौ होनानै जोङो बेखौ आराम हालेवनानै जोङो, हाजों हासारजों मोजां मिलाय होनोनांगौ बेनि उनाव जोङो बेखौ सानसेसो दोनथुमनानै हासारखौ हासारजों हाजों मोनसे मोजां जाहाथे मिलायो बेखौ जोङो दोन्थ'नानै अखानायैआव जोङो माहा बेगरखौ फोनानै होनांगौ आरो बेसर बेगरखौ। जों बेसर बेगरखौ ट्राय ट्राय फोनाय होयो बेनि उनाव जों बेखौ ओ मै होनानै होनांगौ मै होयोबा मा जायो जोंहा बे बेगर फ्रा सायाव थायो नालाय नङाबा जोङो सायाव थारो बा ओ बै बेगरफोरखौ दावतों सन दाउलाफ्रा जानलांजोबगोन आरो दा बेनिखायनो जोङो बिदि बेगर बेगर फोनाय आबाद आबादफोरखौ मावोबा जों मा खालामनांगौ जोङो फोखांनानै बे माबाखौ जोङो मै होना होथारनांगौ नङाबा बे माबाफोरा दाउसिन दाउलाफोरा बेखौ जालांनायनि सम्भाबना थायो आरो। दा जोंहा बिदिनो बेगरखौ फोखांनायनि उनाव जोंहा मा खालामनांगौ ओ माखासे बेराफोर दुमना होनांगौ बा नङाबा जों मुसारिफोरखौ मुसारिफोर दुंना होनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला आजिखालि गोबां मोसौ मोसाफोरखौ जोङो बेफोरबायदि बारि बागानाव हाबनायखौ नुनो मोनो जाय मालायनि आबाद मावनाय फोरफोरखौ जों बारा थाल लानायखौ नुनो मोना खालिबो गावसोरनि मोसौ मोसाफोरा ओ आबाद फोथारफ्राव थांनानै जानानै बिदै बुंनानै जायो बिदि सानो आरो। दा बिनि उनाव मा खालामनांगौ जोङो ओ जेब्ला ओ एसे देरगोन ना माबाया ओ बिलाइ माबाया जों एसे जौगोन जेब्ला जों एसे माबाफोर स्प्रेफोर सारना होनांगौ आरो जाहाथे बेयाव बांसिन मोजाङै रोदोमो। बा जौवो दा बेनि उनाव मा खालामनांगौ जायो जेब्ला ओ जाजानाय जायोना अब्ला जोङो ओ बेखौ जोङो मैद्रु जानो थाखाय मानसिफ्रा बायोना बेनिखायनो जों बेखौ मैद्रु जानो फाननो हायो जेन'बा जों बेखौ फु ख्ल' फुख्ल' फाननो हायो फुख्ल' फुख्ल' फानोबा जोंहा बेयावबो जों माखासे रांखौ खामायनो हाखायो। दा बेल' नङा जोङो बिनि उनाव जेब्ला बेसरा मोनगोन बा देरगोन जोङो देरनाय मोनाया खालाम जायो बेखौ फुनांगौ ना फुनानै जों बेखौ फोराननानै दोननांगौ फोराननानै दोननानै जों बेखौ मारा होनांगौ। माराखौ जों आथिखालाव ट्रेक्टरफोरजों होनाय नुसै गोदोनि दिनाव जोंहा माखासे मोसौफोरजोंनो होनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव ओ ट्रेक्टरफोरजों बांसिन होयो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा समनि आंखाल बेनिखायनो जोङो जाहाथे जोंनि समफ्रा ओरैनो नस्थ' थाङा जों बेनि थाखायनो आथिखालाव आजिखालि जोङो बांसिन थाब थाब जानाय मुङा बेसोरफोरखौ नागिरो दा बिदिनो ओम बिदि खालामनानै उनाव जोङो बेगरखौ फोरानो दसे फोराननानै जोङो बेखौ हाथायाव फानो। दा हाथायाव जोङो बेखौ जोबोर ओ मोजां ओ बेसेनाव मोनो जेन'बा। जोङो बेखौ कुइन्टेल हिसाब बा मन हिसाब जों बिदियाव फानो। दा जोङो बेसरखौ मानि थाखाय बानायो होनबा ओ बिसोरखौ जोङो ओ थाव दिहुननायाव बांसिन बाहायो। आरो जोंनि बर'फोरा, ओ जोङो जोंनि बर'फ्रा बे बेसर मुदाजों अ बेसर गुदाजों बेसर गुदाजों जों मा खालामो खारै बानायो आरो जों खारैखौ मारै बानायो जों मारा होखांनानै थालांनाय बे गुदाफोरा ओरैनो जाहाथे नस्थ' जाया जों बेखौ सावनानै हाथफ्ला बानायजोबो आरो हाथ'फ्लाया जेब्ला खामनानै गुसु जायो बेखौ जोङो क्रिकेट बल फोरनि बायदि क्रिकेट क्रिकेट बलजों समानजों गथा गथा बानायनानै ओ बेखौ जोङो दोनो आरो सान्दुंआव फोरानो दा बेखौ जों सान्दुंआव फोराननानै जेब्ला बे गोरा जागोन ना अब्ला बेयो जोंनि खारै महर मोनबाय आरो दा जों बे खारैखौ मारै बाहायो होमबा जों बेखौ सिफ्रुनानै जोङो बे नालेंखर खथायाव गु गब्लं बानायनानै जों मिनाव साल दावखुमै नबा सिथ्रि फिसा होनानै जों बेखौ फसरनांगौ आरो होमब्लानो जोंनि गेजेराव जों खारेखौ मोननो हायो। दा जों खारैजों गोबां रोखोमनि जोंनि बरफोरनाव माखासे ओंख्रिफोरखौ संनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ जाय ओंख्रिखौ जोंनि माखासे दोरोङारि ओंख्रि होननानै जों मानिनो हायो।
जोंहा जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि माखासे खारैजों संग्रा ओंख्रि ओंख्रिफोरबो दङ। जायखौ जोङो उननि समाव नोंथांजों रायलायगोन दा जोंहा समावबो जाबायना नोंथां? ओ नोंथां ओ अब्ला जों, दे नोंथां दे।